नोंथाङा दायो मा खालामनाय दङ फ्रियावनो दं ना?
औ औ आं ओरैनो दङ दाथ'
अ अब्ला माने नोंथांजों आङो माने दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन माने खिन्थानो हागोन ना?
दिनैनि माने सावरायनो गोनां आयदाखौ माने जेनेबा गोदोनिफ्राय मानिे दासिमाव डेभेलप जानाय जेनेबा माने बिदिनो मा मा डेभेलप जाखो औ जौगानाय मा मा जौगाखो जेनेबा मा मा ओनसोलाव माबायदि माने जौगाखो? जेनेबा दालांफोर, लामाफोरबा गामि ओनसोलाव, सोहोरफोराव माने माबायदि जौगाखो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोनों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन दे नोंथाङा बुं दे आं खोनागासिनो दं।
औ अब्ला नोंथाङा माने नोंथांनि मोनदांथिखौ एसे फोरमायग्रो हागोन नामा जे मा मा डेभेलप जानाय नुनो मोनखो मा मा जौगानाय नुनो मोनखो बेखौ एसे खिथागोर हांगोन नोंथाङा
औ ज माने जों डेभ्लप होननानै बुङोब्ला माने गोदोनि दिनावथ' जों गोबां माने लोमजानाय साजानाय बायदिसिनानिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोंहा गोबां रोखोमनि राहाफोर गैयामोन नाथाय जों दानि दिनाव गोबां जौगाबाय जोंहा बिगियान नानो बिगियाननि फारसेयानो होन बा जों माखासे सोलोंथाइनि फारसेयानो होन बा जोङो गोबां रोखोमनि आयदाफोरनि सायाव जोङो माने गोबां जौगानायखौ जों गोदोनिफ्राय नुनो मोनो बे फोरनि मादावनो माने जोंहा ओ बयनिख्रुइ‌ बांसिन होनोब्ला जोङो लामा हान्था मेला बायदि बायदिफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो गो गोदोनि दिनाव जोंहा मा बबेबा मोनसे जायगायाव थांनोबा गोबां सम लायोमोन बा गोलाव लामा हान्थिनांगौनि गोनां जायोमोन बा सम माने गोबाव गोबाव सम लायोमोन आरो जों बबेबा मोनसे जायगायाव थांनोबा बिनि थाखाय जोंहा माने गोदोनि दिनाव माने जोङो लामा होननाय मोनसे मोजां गैयामोन नाथाय दानि दिनाव जों मा नुसै जोंहा माने ओ अन्थाइ घला बायदि होनानै जोङो आलाखायथारि बायदि होननानै जों लामा जे जों माने ब गामि ओनसोलबाबो माने बयनिबो गामि ओनसोलावबो जों माने हाइरड मोजां मोजां हाइरड बा लामा मोज जायजों जों माने गारि मथर बायदि बायदि हान्था मेलाजों माबाग्राफोरा थांलाय फैलाय खालामग्राफोरा माने गोरलैयै खारनो हायो जायनि था जाहोनाव जोंहा माने गोबां समनि रैखाथि जायो नङा होनबा जों बबेबा जायगा दाबसे एसे गोजानाव थांनोबा जों हान्था मेलाफोरखौ बाहायनांगौ जायो बेफोरनि थाखाय जोंहा मा नांगौ लामाफोरा बा मोजां नांगौ नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
बेसोरनि मादावनो जोङो जेनेबा बबेबा जोङो जेनेबा मुलुगनि बबेबाफोर खनायाव थांनोबाबो जोङो जेनेबा बिरखंफोरजों थांनो हायो। जोङो जायाव माने जों गोबां दिन लानो हागौ बा गोबां मान था लानो हागौ मुलुगनि गोबां खनायाव जाय बेसेबांबा हाजार हाजार किल'मिटार गोजान बेफोराव जोङो माने नै घन्टा थाम घन्टानि गेजेराव बिरख खंनि लामाजों जोङो माने थांनो हायो जाहाथे जोंनि बिगियाना जोबोद दावगाबाय बिनि थाखाय जोंहा हे मा होनो हेलिकप्टार माखासे एयर'प्लेन बायदि बायदि ट्रेन बा गोजौआव बिरग्रा माखासे जायफोरजों हान्था मेला खालामनो हायो थांलाय फैलाय खालामनो हायो बेफोरखौ जोङो माने नुनो मोनबाय बेनि थाखायनो जोङो माने जोंहा जौ गानाय आरो बेफोरनो जोंनि जौगानाय होननानै बुंनो हायो नङा होनबा जेरै जोङो ट्रेनजों था ट्रेनजों थाङोबा बिरखं बिरखंआ एसे बेसेन गोसा जायो नालाय जोङो बांसिन माने ट्रेन बायदिफोरखौ बाहायो आरो खाथि खाला ओनसोलफोराव थांनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोङो बास गारिफोर आरो अट' टेम्पु बायदि बायदिखौ जोङो बेफोरनि थाखाय बाहायो आरो थांलाय बिलाइनि थाखाय बेयाव जोंहा सम समनि रैखाथि जायो आरो गोजान जायगायाव जों मेङालासे थांनो सौहैनो हायो नङा होनबा आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोदोनि दिनाव जोंहा माबा मोनसे जायोमोनबा फाहामथाय लानो थाखाय जोंनि जोंनि खाथियाव माने मोजां देहा फाहामसालि बा हस्पिटाल बा साब सेन्टार बायदि बायदि गैयामोन नाथाय दानि दिनाव मा नुखो जोङो माने गामि गामि साब सेन्टारफोर जायफोराव माने जायफोर ओ गोरबोआव थानाय बा आरो गथ' गथ'फोरखौ माने ओ पलिअ' दौनायानो होन माखासे टिटि लानाय बेफोरनि सुबिदा माने जोंहा गामि गामियावनो गोजानाव थाङालासे जोङो गामियावनो बा खाथिनि साब सेन्टारफोरावनो जों लानायनि सुबिदाखौ जों मोननो हासै दानि दिनाव नाथाय गोदोनि दिनावथ' बेफोर गैयामोन ना आरो बेनि अनगायैबो जों मोजां देहा ओ जेनेबा ओ देहानि माबा मोनसे बेराम जायोब्ला जों सिं सिङाव जोंथ' नुनो मोनामोन ना गोदोनि दिनावथ' बिदिनो गामियारि फाहामथाय बिफां लाइफांनि बिलाइ बायदि बायदिफोरजोंसो बाहायनानै जोंखौ फाहामोमोन बा माबायामोन नाथाय जों दानि दिनाव ओरैबायदि आगजुफोर ओंखारबाय जायफोरजों मा जोंनि देहा सिङाव मा जादों मा जाया देहानि अंगफोरखौ जों नायनो हायो बबेयाव माबाफोर बेमार जादों नामा आरो नामा जेनेबा जों एक्सरे खालामनानै जोङो सिंनि देहानियाव मा दङ बे बेफोरखौ जों नायनो हायो आरो दानि दिनाव ओरैबायदि जोङो सुबुं माहारिया बेबायदि दावगाबाय आरो जोङो दानि दिनाव जे बिगियाननि जोहै ओमफायो जोङो बेनि गेजेरजों जोङो मानसिनि देहानि फाहामथाय लानो हायो आरो गोबां रोखोमनि ओ फाहामगिरि जेरै डक्टरफोर बिसोरो मा खालामो जोंहा देहानि फाहामथाय होयो जेनेबा जोंनि देहाखौ नायनानै बिसोरो माखासे रोखोमनि बायदिसिना रोखोमनि मुलि आरो मेडिसिनफोर हरो जायफोरखौ जों जानानै जानानै माने जोंनि देहाया थिग जायो गोदोनि दिनावथ' जों उदै साबाबो जोङो बा माबा मोनसे लोमजानाय बा गुजुनाय बा माबानाय जायोबा जों न'नि मुवा फोरखौनो जायफोरा हाग्रा हाग्रानिफ्राय मोननाय सबखानि मुलि बायदि बायदिखौसो गोदोनि दिनाव जानानै थायोमोन नङा होनबा बेराम जाबाबो नाथाय जोङो दानि दिनाव दानि दिनाव मा नुयो जोङो बिदि फाहामथाय लानो थाखाय डक्टर बा माबाफोरनि सायाव थांनाय नुनो मोनो आरो नोंथाङाबो फोरमायदो नामा आं गोबाव
औ औ अब्ला माने नोंथाङा माने गोबां बुंबाय आरोना थिग बेबायदिनो आरोबाव होननानै बुङोबा माने लामा ओनसोल बा बानायनाय बिदिनो दालांफोर बानायनाय मानो होनबा गोदोनि समाव बिराद खस्थ' जायोमोन ना नोंथां बिदिनो थांलाय फैलाय लामाफोरा माने हाब्रु हाला बा दैफ्राबो माने दै बारस'नांगौ जायोमोन बा दै गिदिर गिदिरखौ सोननानै फरायसालियाव थांनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव माने बेफोर माने गैला गैलानो होनजाबाय मानो होनबा बांसिनानो बांसिन गामि ओनसोलावनो बेफोरो माने मोजां बुंजायो दालांखौ माने मोजांसिन बालांबाय गोदो औवालांफोर बानायदोंबाबो माने दैबानाजों बुखारलांनानै बायलाङोमोन औ थिग बेबायदिनो माने आथिखालाव गोदान गोदान माने आगजुफोर माने नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा बिगियाननि आगजुफोर बाहायनानै बिदिनो दालांफोर माने दालांफोराव माने सिमेन्ट मोजां होनानै बा लहाफोर बिदि बाहायनानै माने दा माने गोरानिफ्राय गोरासिन जाबाय आरो ना दा
औ
नेम फोर बानायनानै माने दैखौ माने आरो ना मानो होनबा दै गिदिर गिदिर जायोब्ला माने दैमाफोरा देरोब्लाथ' माने मालाबा समाव दैखौ बारनो हायामोन नालाय फरायसालिफ्राव थांनायाव आरोबाव थिग बिदिनो लामाफोरबाथ' माने लामाफ्राबो माने बिदिनो हान्था मेला थांलाय फैलायाव माने खस्थ' जायोमोन गामिफोराव माने हाब्रु हाला जायोमोन बा गामिनिफ्राय सोहोराव थांनांगौब्ला माने लामाफोरा मोजां जायामोन थांलाय फैलायाव खस्थ' जायोमोन बिनि थाखाय ओमफाय माने आथिखालाव माने माने मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालांबाय आरो ना सरकफोर बा सरकफोर बानायनायानो बांसिन गोदो समाव माने बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन नाथाय आथिखालाव माने लामाफ्राबो माने मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालांबाय सरकनिफ्राय आरो। मोजांसिन लामा फाखकानि बेखौ बानायबाय आरोना माने गोदो समाव माने लामाफ्रा
हेल' नोंथां।
नाथाय आथिखालाव माने बे लामाफ्रा माने दोंनै बा दोंथाम माने गुवारसिनिफ्राय गुवारसिन बानायबाय आरोना जाहाते माने थांलाय फैलाया जेनेबा ट्रेफिकफोर जाया बा माबाफोर जाया बेनि थाखाय माने लामाखौबो माने मा गुवारसिन बा गोलावसिन बानायनाय बेखौ नुनो मोनबाय आरो ना। आरोबाव बिदिनो जौगानाय-जौगानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा माने फरायसालिखौबो होननांगोन मानो होनबा गोदोनि समाव माने गामि गामि ओनसोलाव माने बिदिनो फरायसालिफ्रा गंसेल'बा गंथाम गंब्रै बा बुरजा माने गामिजोंनोसो माने गंसेल' जायोमोन जायनि जाहोनाव माने फरायसाफोरा मा फरायनो थाखाय माने ओ गोबां सुबिदाखौ मोननो हायामोन। नाथाय आथिखालाव होननानै मोजां फरायसालि बा इनस्टिटिउट बेफोरो माने बांनायनिफ्राय बांलांबाय बेखौ नुनो मोनसै आरोना मानो होन ओ आथिखालाव माने गिदिर गिदिर फरायसाफोर फरायसालिमाफोर ओंखारबाय आरोना। ओ थिग बिदिनो जेनेबा ओ मा होननानै बुङो माने फरायसालिफ्राबो गोबां रोखोमनि ओंखारबाय जेनेबा इंलिस मिडियाम बा बर' मिडियाम बा एसामिस मिडियाम बा हिन्दी मिडियाम माने फरायसालिफ्राबो माने गोबां रोखोमनि ओंखारबाय आरोना जायनि जाहोनाव फरायसाफ्रा माने फरायनाया आथिखालाव मानिम बिगियाननि जुगाव माने बिगियानजों लांफा लांफाबाय आरोना मानो होनबा माने गोदोनिफ्राय माने दासिमाव गोबां डेभलाप जानाय बे खौ नुनो मोनबायखौनो होनजायो मानो होनोबा गोदोनि समाव फरायसालिफोरा माने एल पि स्कुलफोरमोन माने जायनि जाहोनाव फोरोंगिरिफ्राबो माने फरायसाफोरखौ मोजाङै फोरोंनो हायामोन जायनि जाहोनाव माने फरायसाफोरा मोजां सोलोंथाइ मोनैनि थाखाय माने बारा जौगानो हायामोन नाथाय आ थिखालाव मा होनना माने बेफोरो माने गैलाखौनो होनजायो। माने इ दा आथिखालनि गामिनि एल पि स्कुलफ्राबो माने देभलाप जाबाय होननानै बुंजायो माने गोदोनिया साथाय बेरा बा माबा जों बानायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव मा होनो इसोमोत बा बेफोरखौ माने इसोमोतनि न' बेफोरजों आरोना औ आरो थाउन सोहोरफ्राव माने थाउन सोहोरफ्राबो माने गिदिर नङामोन जायनि जाहोनाव माने गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर बा न'फोर गैयाखौनो होनजायोमोन आथिखालाव माने बेफोर गैलाखौनो होनजासै मानो होनबा थाउन सोहोराव माने गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर जाबाय बा फरायसालिमाफ्राबो बिल्डिंनि जाबाय बा बेफोरखौ नुनो मोनसै आरोना जायनि जाहोनाव माने फरायसाफोरा बेफोराव मोजां गियान लानो हानानै माने मोजां सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों माने बेफोरबो माने मोजां मोजां खन्डिसनाव फैबाय होननानै बुंजायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। आरो बेजों लोगोसे माने जोंहा माने बिल्डिं लुनो बिल्डिंफोर लुनाया माने जोंखौ जायगा हा दाथ' सु दानाय थानो थाखाय माने जायगाया सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जायगाफोरा थोआ जादों बिल्डिं जों जा जेब्लानिफ्राय माने बिल्डिं लुनो रोंबाय बिनिफ्राय माने जोंहा जायगानि बासायनाय माने दा दाबसे जायगायावनो जोङो गोबां माने न' ख'थाफोर लुनो हानाय बिदि सुबिदाखौबो जों बेबो जोंनि मोनसे दावगानाय होननानै आं सानो आरो नोंथाङा मा बुङो बेनि सायाव
औ बिदिनोथ' दावगानायाथ' माने गोबाङानो दावगानाय होनजाबाय मानो होनब्ला माने गोदो समाव माने बेफोर माने बिल्डिं गैयामोमोन। आर माने आथिखालाव माने बेफोर माने गोबां हा आवग्रायनानै लाबायबो होनजायो मानो होनबा फोरो आवरिना लाबायबाबो माने फारसेथि खहाबो जाहैनो नागिरो मानो होनबा जोंहा माने हाफोरा माने खहाबो जालाङोबा जामलांनाय बेफोरखौ नुनो नोंथाङा औ बिसिनि समावनो दोनथ'नोसैना नोंथां जोंनि सावरायनायखौ
औ दे सावरायनायखौ नोंथां
औ-औ औ